हेलौ।
औ हेलौ।
ओ गोजोन बेलासि सम नोंथां।
अ नोंनिसिमबो गोजोन बेलासि सम नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामबाय दंमोन?
आङो ओरैनो जाखांनानै जनानै दङ। नोंथाङालाय मा मा खालामबाय दङ?
आंबो ओरैनो दान्दिसे सम गोलांनानै दं।
अ।
आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनखौथ' नोंथाङा मोन
ओहो।
अ आं माने जोंनि देहा साव स्रिनि बागै एसे रायज्लायनो होननानै नोंथांनो फन हरदोंमोन आरो।
औ औ औ। रायलाय जागोन दे नोंथां।
जितु दानि जुगाव नोंथाङा एफा एनै आन्दाज लादों जानो हागौ। जे गोबां मानसिफ्रानो हाइ प्रेसार ब्लाड सुगार बा गोबां माखासे बायदिसिना बेमारजों नाख्रेबजायो आरोना।
औ औ।
फोरो बेराम आजारनिफ्राय एसे गोजानाव थानो थाखाय जों मा मा। मावोब्लाथाय मोजां जागोन बा जों माबादिहाय बैफोर बेराम आजारनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन बेफोरनि बागै एसे। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा। नोंथांनियाव जिखिनि गियान दं ओरैनो‌।
अ अ। औ फोरमायनो। नो हागोन। जोङो माने ओं। देहानि थाखाय माने देहाखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय जोङो जेरै हेलदि जाग्राफोरखौ जानांगौ आरो जेरै फिथाइ सामथाइफोरखौ जानांगौ जायफोरा जोंनि देहानि थाखाय। मोजांथार बेफोरखौ जोङो जानांगौ आरो जेरै बे हाइ ब्लाड प्रेसार बेफोरखौथ' माने बेफोरो माने बेफोरनिफ्राय माने बेफोरखौ माने गोजानाव थानो थाखाय जोङो माने मेनलि जेरै संख्रि इफोरबायदि बुस्थुफोरखौ माने जानो नाङा आरो। आरो। माने जोङो एक्सारसाइस खालामबाय थानाया मोजां आरो। जिहेथु जोङो बा सासे मानसिया साख्रिफोर मावोब्ला अफिसफोराव मावोब्ला जबाय। थानाय जायो सानसे मानि जेबो खामानि गैया। स' इफोरबायदि इफोरबायदिखौहाय माने एसे
एक्सारसाइस खालामनायनि गोनांथि जायो आरो ना।
औ औ।
औ।
स' आंनाव बांद्राय नलेज गैया इफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना हो। होनो हा
अ माने जिथु ओ जोंनि बेफोर बेमार हाइ प्रेसारानो जा जोंनि ब्लाद सुगारानो जा बा खायसे बिगुरनि बेरामानो जा बेफोर गासिबो बांसिन जानाया आरो आरो गावनि थानायनि सायाव सोनारो आरोना नोंथां औ। जेरै जोंनियाव नोंथाङा बुंलांनाय बायदिहाय मा मो-मोननै जातनि मानसिफोर थायो मोनसेया जाहैबाय मा ओ सानसे ओरैनो थाग्रा आरो मोनसेया जाहैबाय मा सानसे खामानि मावनानै थाग्रा। बे ओरैनो थाग्राफोरनि गेजेरावबो मा बिसोर खामानिखौ मावो खिन्थु मोनसे जायगायावनो थिर थानानै मावबाय थायो आरो ना जायहा देहाया बि जिथु ओ खामानि मावथाय बे मावनाय जाया आरो ओमफ्राय खायसे फोरा मा जायो बिसोरो खामानियानो बिसिना मा मोनसे जायगा जा बे गुबुन मोन मोनसे जायगायाव बा मानसिया हजोंनिफ्राय ओजों मावबाय थानाय जायोना बिसोरनियाथ' ओरैनो देहायारि ओ जिथु एक्सारसाइस बेथ' जाखाबाय थायो। नाथाय जायफोरा ओरैनो जिरायनानैनो खामानि मावबाय थाग्रा बैसोरनि थाखाय ओ जानायजों लोगोसे गावनि देहानि थाखाय जिखिनि नांग गौ एक्सारसाइस बियो जोबोर गोनां। थार आरो
औ नोंथां औ
औ बेफोरबायदि ओ मानसिफोरा जोबोर फुङावनो सि सिखारनानै जुदि सानसेआव जि रोजा जि रोजा आगान थाबायोब्ला बा सानसेयाव ब्रै लिटारहाय दै लोङोब्लाथाय आरो लोगोसेनो मोनाबिलि समफोराव दान्दिसे सम मिथिंगायारि ओ बारजों लोगोसे बिथांमोना जुदि बेरायोब्लाथाय गाव गावनि देहाखौ जोबोर मोजाङै लाखिनो हायो आरो। औ आरो लोगोसे बेनो जोंनि जिथु फुंनि सानदुं फुंनि सान्दुङा जोंनो भिटामिन डि थ्रि होयो ना? बेयो जोंनि ओ जिथु हारा मानसिनि हारानि थाखाय बेखौ गोख्रों लाखिनायाव जोबोद हेफाजाब होयो आरो बैयबो बै बाथ्राखौ आं मानो बुंदों होनोब्ला आथिखालनि जुगाव नोंथाङा नुनो मोनगोन आथिखालनि गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बा आथिखालनि बे ओ बिमा बिफाफोराबो बांसिनानो बै फुंनि जिथु साननि जिथु जोंनाय जोंथिनाय बेखौ बांसिनानो नुुनोनो मोना होननानै बुंजा जायो आरो। मानोना सिखारनायानो गु बाजि दाइन बाजि जिआवसो बांसिनानो सिखारो। जानो हागौ बैफोरनो मोनसे ओ प्रब्लेम जायफोर जोंनि देहाया सावस्रियाव जोबोर गाज्रि गोहोम खोलैगासिनो दं आरो
औ औ
इनिफ्राय ओ नोंथाङा बबेबायदि बबेबायदि जाथिनि ओ मोनसेयाव गोलैगोन फोरमायनानै होनो हागोन नामा? जे जिरायनानै खामानि मावग्रा ना एक्सारसाइस सोलिबाय थानाय बायदिहाय खामानि मावग्रा।
आंथ' ओ जेबो खामानिफोरथ' मावा आंथ' सासे फरायसुलि ओ माने फुङाव ओ इ दि सिखारनानै जेन'बा गासैखौबो खालामनानै क्लासाव थांनानै इदि जबाय थाहैनायानो जायो। माने बारा खामानि थ' जेबो गैखाया माने कलेज स्टुदेन्त नालाय। बिदिनो आरो
ओ नोंथाङा ओ मोन से बाथ्राखौ मिथिगौ ना ओ दे जोंनि देहाया ओ स्निजि जौखोन्दोनि खाथियाव माने जोंनि देहानि जिथु गोलोर बे गोलोरा बां सिन दैनिनो होननाय बाथ्राखौ नोंथां मोन थिगौना? औ बेनिखायनो ओ बिगियानगिरिफोरनि बादिब्ला सासे सुबुङा जुदि सानसेयाव ब्रै लिटार बा ब्रै लि टारनि सायाव बा खमसे खम थाम लि थाम लिटारनिबो सायाव सानफ्रोमबो दै लोंबाय थायोब्ला गोबां जोंनि ओ देहा सिंनि बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोनो आरो औ नाथाय आंनि गिदिर सोंथिया बिसोदि जुदि दैयानो एसेबां मोजांब्ला दैखौ जोङो एसेबां रां रुफा होनानै बायनो गोनां गैया आरोना थेवबो मानसिफोरा बे जिनिसखौ मानि थाखाय माने लोंनो बायो आं बेखौसो माने गावनि गोसो सिङाव सानबाय थायो आरो
औ
ओ आरो जिथु ओ दानि जुगाव नोंथाङा नुनो मोनो गोबां मानसिफोरानो जिहेथु रांखावरिनि बेलायाव माने गोबां आग बारायबाय गोजौआव थांगासिनो नङा होमब्ला? ओम औ बैफोरबाय दि मानसिया ओम गिदिर गिदिर मेडिकेल हस्पिटालफोराव गोबां रोजा रोजा फैसा गारनो थाखाय राजि जायो। नाथाय बै सानफ्रोमबोनि फुङाव से घन्टा बिथांमोना जि एक्सारसाइस खालामनो, ओ खालामोब्ला बैफोरबायाददि दिनखौ नुनो गोनां जाया। ओम बैफोरखौ आसन थे मानसिफोरा मानो गोसो होआ। बेफोरखौ गोसोआव लाबोनो थाखाय मायबाफोर जों खालामनो हागोन नामा बा सुबुं, फोरनो माबाफोर बेफोरबायदि आइदिया होनो हागोन नामा जायजों माने बिथांमोनाबो एक्सारसाइस खालामनो सानफ्रामबो गोसो जायो बिदि नोंथांनियाव माबाफोर सान्थौनाय दं नामा बिदि?
आंनावथ' जेबबो बिदि सान्थौ गैया। औ नोंथांनियाव दंबोला बुंनो होनो हागोन नामा?
अ जों माने मा खालामनो हायो हमनानै ला, सोरबा मानसिया जेनेबा हमनानै ला जोंनि गामिफोराव बेफोरबायदि थायो ओ जे जाय सानफ्रोमबो एक्सारसाइस खालामो, बे मानसिनि देहाया नुनायावबो जोबोर समायना जायो।
औ औ
आरो खायसे जोंनि जिम फोराव थांग्रा सेंग्राफोर बा सिख्लाफोर बिदि थायो।
औ
सोरनि देहाफोरा नायनायाव जोबोर मोजां जायो माने गासै आथिंनिफ्राय खर'सिम बिसोरनि गासै देहानि ओ अंग' फोरा माने गासिबो पारफेक्ट जायो आरो ना नुनायाव।
औ औ
दि मानसिफोरा दारमाने गावसोरनि खाथि खालानि मानसिफोरखौ बा गावसोरनि खायसे लोगोफोरखौ जुदि बुङोब्ला दिनै नङा गाबोन नङा, समफोर नङा बिदिनो सानफ्रोमबो जुदि एसे एसे बुंबाय थायोब्ला जे आंजों फैफा बा आंबायदि जा आंजों थौफा आंबायादि मोजां मोनसे महर ला गाज्रि बायदिसिना मुवा जानाय लोंनायफोरखौ गार आं ओ जोंबायदि मोजां मोजां जाग्रा जा बेफोरबायदि जुदि जों बै जायफोरनियाव माने मोजां फिटनेस थायो।
औ
फोरो जुदि लांफाबाय थायोब्ला आं मोजां जागोनखौ सानो आरो।
औ औ औ बेथ' नंगौ आरो
औ इनिफ्राय, ओ मा बुङो बेखौ? जोंनाव मोनसे आथिखालनि जुगाव मोनसे ओ बेमार बिदि बहुत मानसिनावनो जाबाय दं आरो ना, बे जाहैबाय मा ओ नोंथाङा खोनानो मोन्दों जानो हागौ बे फेटिलिभार होननानै बुङो ।
औ औ औ खोनानो मोनदों ।
बेबो माने जाय दानि जुगनि जाय मानसिया ओ बे मेडिकेलाव बा हस्पिटालाव थांनानै नायजाहैयोना बांसिननियावनो नुनो मोननाय जायो ।
औ औ
बेनि गुबै प्रब्लेमा जाहैबाय मा जोंनि मानसिफोरा जानायनि सिगाङाव जिनिसखौ नायनानै जाया माने मा जिनिसखौ जाबाय दं बेखौ जोंनि गोबां मानसियानो नाया आरोना बेदर मोनदों जा जादों मोजां मोन से नुनायाव मोजां नुदों बा सालाया गोथाव मोनदों बेखौ डायरेक्ट मा नांनायनिबो बारा जादों बैफोरनि थाखाय थारमाने बे प्रब्लेमा जायो आरो। औ ओमफ्राय बेफोरखौ जुदि जोङो एसे होबथानो हायोब्लाथाय जोंनि थाखायबो मोजां जोंनि खाथि खालानि गासै सुबुंनि थाखायबो मोजां जायो आरो ।
औ-औ-औ।
ओ नोंथां जोंना समावबो एसे गोबाङैनो जाबाय ओ दसे लाखिथ'नोसै नामा? उनफोराव खाबु मोनोब्ला रायलायबावसिगोन ।
औ देे नोंथां।